हेल' औ खोनादों नोंथां थारैनो
औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम? फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन। औ नोंगौ नोंथां सावरायनो हागोन ना बिदिब्ला नोंथां।
औ।
औ नंगौ बिदिब्ला जोङो। सावरायनो आयदायानो जाहैबाय जोंहा आबादनि सायाव आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होग्रोनोसै बिदिब्ला नोंथां।
थारैनो नोंथां।
औ आबाद बुङोब्ला दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर बिदिनो। गोबां जायगाफोराव बा ओनसोलफोराव बा बिदिनो जोंहा माइ आबादखौनो मावगासिनो। लोगोसे नो जोंहा माइ आबादनि अनगायैबो बिदिनो गोबां आं गुबुन गुबुन आबादफोर। मावो थिग बिबदिनो औ मानो होनोब्ला। अब्ला जोङो माइ आबाद मावनायजों लोगोसेनो दैज्लांनि आ बाद बुङोब्ला जेरै दैज्लांनि। राङालााव पाने लाव बा फानलु जिंखा भेन्दि। बिलाथि बिदिनो बायदि बायदि बिन औ बिदि। आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोङो खाय औ खायसे आबादारिफोरा जोंना सुबुं फोरा जोंना आबाद मावनानै जे जोंहा जिउ खुंगासिनो मानो बुङोब्ला जोङो आबाद मावनानै। जों गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो जेरै दानि फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगंनि बेसेनफोरा जोबोद बे सेन गोसा नङा होनोमबा नोंथां जों बैफोरखौ जोङो गायनानै मावनानै जोङो। गावनो फालांगि महरै फाननानै जों गोबां रां बुथुमनो हायो आरो नोंथां। औ औ थिग बिदिनो जोङो गावबो न'आव। जो मावनानै बा जोङो जसे हाखौ गावनो। जानायजों लोगोसे जोङो एसेबाबो जोङो फाननानैबो जोङो गावबो जोङो रां। बुथुमनानै लानो हायो थिग बिब्दिनो। आङो बे आबाद मावनायनि अनगायैबो नों थांनो माइ आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै नोंथां। थ' जोंहा ओनसो लाव माइ आबाद बुङोब्ला बिदिनो रनजित बायसमु। ति बाहादुर आइजं बा बिदिनो माइब्रा जोसा बिदि आबादफोरखौ माव वोबा आथिखालाव जोङो गोदान गोदान माइ आबादफोरबो नुनो मोनो जेरै सोरखारा हरनाय। बिदिनो गोबां माइ आबादफोर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नांगौ थारैनो।
थिग बिदि जोङो गिबियावनो माइ आबाद मावनो जोङो माइजलिनि गोनांथि जायो‌। खोनादोंना नोंथाङा
औ औ
औ जोङो बै जों बै बै माइलिखौ जोङो बायनानैबो मोनोबा जों बिदिनो गावनि न'आव दोनखनाय माइज्लि महरै जोङो जाय माइज्लिखौ जोङो दोनो जों बेखौ जों गिबियावनो जोङो बस्थायाव फाथथायनि बस्थायाव सोनानै जोङो बिदिनो हरनि बा हरथामनि थाखाय जोङो सोमना दोनांगौ बिनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै जोङो लाम स्रोना दोननाय जायो बेनि उनाव बेखौ जोङो थालिर बिलाइ बा जोङो बिदिनो थास' बिलाइ गेदेर गेदेरजों जों ओ खोबना दोननाय जायो लोगोसेनो जोङो जेब्ला ब माइआ एसे गाजायनाय जोन जों अब्ला बेखौ जोङो खोथिया फोनो हानाय महर जायो आरो नों थां बेनि उनाव जोङो खोथियाथिलिखौ मोजाङै जोङो ट्रेक्टर जों हेवना लानांगो नाथाय जोङो गोदो मा नुनो मोनोमोन जोहो आबै आबौमोननि सम माव जोङो मोसौजों बा नांगोलजों जोङो हालेवनाय जायोमोन मानो होनबा गोदो बिदि ट्रेक्टर बा मेसिनजों माइ नाना फ्राय मेसिनजों माइ गायनाय बिदि गैयामोन आरोखि बेनिखायनो जोंनि आबै आबौमोननि समाव बिसोरो फुङाव थाबैनो सिखारनानै ओ बिसोरो हाल होलाङो मोन आरो मानो होनोब जों सान सौनाय लोगो लोगो सान्दुङाबो गोसा जाबोयो नाथाय जों सान्दुं गोसायाव जों एवनो हायैनि थाखाय बिथां मोना थाबैनो हालोखर हेवनायखौ जोङो नुदोंमोन बा जोङो खोनादों बेनि उनाव जोङो मा बिदिनो जोङो ओ खोथिया थिलिखौ मोजाङै टे क्टर जों एवना लानानै जोङो जों खोथियाखौ फोनो हायो जेरै जोङो खादा बा दुब्लियाव जोङो लानानै सारस्रो सारस्रो फोनाय जायो आरो लोगोसेनो जों बै खोथिया फोनायाव जोङो गोबां हासार होनायबो नुयो जोङो दानि जुगनि रासायनारि हासार बा ओ खायफाया जाबा गोबोर हासारबो बाहायनाय नुयो जों गोदोथ' मिथिना मोनो जोंनि ओ बिदि रासायनारि हासार बाहायामोन होनना गावनो न'आवनो जा जिबियारि हासार गोबोर हासार बोरमाखि बा जाबोर जालानिफ्राय सोमजिनाय हासारफोरखौ खौ बाहायोमोन होननानै
औ नंगौ
नाथाय जोंनिया मा दा रासायनारि हासार होनानैसो जोङो गोबां आबाद मावो जेरै पटास आ परफरास औ बेफोर हासारफोरखौ बायनानै आबाद मावो आरो ना नंगौ नोंथां थिग बिब्दिनो जेब्ला खोथिया लावबोगोन अब्ला जोंहा बेखौ माइ गायनो हानाय जागोन अब्ला जोङो दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङै बिदिनो ट्रेक्टरजों हेवना लानानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां नाथाय जोङो दानि आइजोफोरा मा माइ गायनायाव जोंहा रां लानानै जोंहा माइ गायनाय नुयो आरो मानो होनोब्ला गोदो जोंहा बिदिनो माइ गायनाय जोङा सावरि बा बदल गायोमोन आरो नों नाथाय जोंहा दा गासैबो बेसेन गोसा जाजोबबाय नालाय बेनिखायनो जोंनो रांनिबो गोनांथि जायो बेनिखायनो दानि आइजोफोरा जोंनिया रां लानानै माइ गायो थिग बि बिदिनो माइ गायनायजों लोगोसे जोंङो जेब्ला माइ गायनाया जोब गोन अब्ला जोंनिया बै सानखारि जोंनिया हाल जांख्राबो बुंनाय दोङो जेरै जोङो ओ हाल जांख्रा
फोराव जेरै आगोलथ' जोङो खुमब्रा आरो जेरै जों हांसोफोरजोंसो जानायखौ जों नुनो मोनोमोन दानि जुगावसो जोङो बेफोरबायदिखौ नुनोनो गोब्राब आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो आगोलनि जुगाव जेरै जों सावरि जालायनायखौ जों नुनो थाङोमोन आरो दानि निफ्रायनो जोङो ओ माइ माइ आबाद जेरै जोङो मावनो थाखायब्लाबो जोबोद खस्थ' आरो ना जेरै जों हाजिराफोरनि थाखाय जेरै जोङो फैसा हरनो नांगौ जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
अब्ला जेरै आबाद होनोब्ला जेरै जोङो आबाद होनोब्ला जेरै जोङो ओ माइब्रा जोसा जों बां बांसिन बेखौबो बेखौबो गायनाय जायो आरोना जेरै जोङो माइब्रा माइब्राफोरखौ जोङो मागो दमा मोसौ फिथा जानो थाखाय जोङो
औ नंगौ नोंथां औ
औ खायसे मानसिया गायाब्लाबो जेरै खायसे मानसिया गायोब्लाबो जेरै जोङो बेखौ खौ जोङो बांसिन बुरजायै गायनो हायोब्ला जोङो मागो दमासि गोबां रां आरजिनो हायो आरोना जेरै जोङो बेनिफ्राय गोबां ओ माइ माइ माइखौ जोङो मोनो आरोना जेरै माइरं सौनानै जोङो फानहैनानैबो गोबां बेसाद ओ गोबां रां रां आरजिनो हायो आरोना जोङो
औ नंगौ नोंथां
थाङोब्ला जेरै दाथ' जेरै जों थास' बिबार थास' बिबारजों अमा बेदर संनानै जानायखौ जों ओ नुनो मोनो आरोना दानि जुगाव
औ
दाथ' थास' बिबार थास' बिबारनि ओ दिन नालाय थास' बिबार बारनाय जेरै अमा बेदरजों थास' थास' बिबार आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै थास' आथिंखौबो जों जानाय जायो आरोना जेरै खानथाल बेगरफोरजों
औ नंगौ नोंथां
दैज्लां होनोब्ला जेरै जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं फिथाइ सामथायबो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ लिसि फिथाइ गोबां रोखोमनि जोङो फिथाइ सामथाय मोननो हायो आरोना जेरै रैमालि फिथ फिथायाबोथ' दासो थायफुहांनो हमदों जेरै जोङो रैमालि फिथाइखौबो जेरै जोङो मोनसे फार्म बानायनानै जेरै जों गायनो हायो आरोना जेरै रैमालि फिथाइनि फिथाइखौनो जोङो जेरै बेनि खर'खौनो हास'नानै जों गायना गायो ब्ला गोबां बेनि
औ नंगौ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जों गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोरावबो मावो हायो आरोना जेरै जोङो माइनि आबाद औ माइनि आबाद होनोब्लाथ' जोङो जेरै खायसे मानसिया जेरै मेसें बोथोरावबो मावनाय जायो आरोना जेराव खरमा माइ होननानै बुंनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै दा दा दैज्लां बोथोरावबो मावनाय जायो आरोना खननै खननै मावनाय जायो आरोना ग बुनफोराव थेवब्लाबो जोङो दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जेरै जोङो अखा बांखानि जोबोद खस्थ' नालाय जेरै जोङो अखा गैयाब्लाबो जोंङो मिसिं दैमाफोरनिफ्राय मिसिं सारनानै जेरै जोङो माइफोराव दै होनांगौ जायो आरोना जोबोद खस्थ' जोङो आबाद मावोब्लाबो जेरै दै गैयाब्ला दै गैयाब्ला खरां जाजोबो जेरै माइफोरा खामसारनो हमो दानस्राव जायो हाफोरा गाबस्राजोबो गोबां खस्थ' आरो
औ
आं माइ गायनो थाखायब्लाबो जेरै जोङो ओ माइ होनांगौ जायो खस्थ' जायो आरोना आलि गोर लै आलि दाननाय गोबां खस्थ' जायो ट्रेक्टरफोरजों खारायगोरनानै लानाय आरो टेकटरजोंनो फोमोननाय गोबां खस्थ' जायो आरोना जोंना माइ गाय ब्लाबो दानि जुगाव
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
फोरबो खरसा जासोयो आरोना आगोल जुगावथ' जोङो बांसिनानो बांसिनानो
जानायखौ नुनो मोनला
औ नंगौ नोंथां औ।
जोङो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला आरोना जेरै जोङो आगोलजों आगोल जोङो
गावनि आखाइजोंनो जेरै जोङो खोमसिब्लानो जोङो हाल होलाङोमोन बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो थांला आरो दानिया सानजौनानो औ सानजौनानैसो दानिया ट्रेक्टरफोरा हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां औ।
औ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंबो गायनो हायोदि दैज्लां बोथोराव जेरै मैस्था मैगंखौबो गायनो हायो फाथो मैगं
औ नंगौ नोंथां।
आरो जेरै जोङो बे जिंखा मैगं पटल मैगं खांख्रिखला गोबां थिथा केरेला गोबां गायनो हायो। आरो ना जों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। औ थिग बिब्दिनो औ औ। जोंनि ओनसोलाव बिदि औ दैज्लांनि आबाद निगायैबो मेसिंआव नोंथाङा फोरमायनाय बायदि बिदिनो बिदिनो फुल कबि अलकबि बान्दा कबि बा लाइ लाफायाथ' जोंनिया मेनथार नङा होनब्ला बिदिनो न'खर न'खरबो जोंहा लाइ लाफा फोनानैबो बा गायनानै जोङो एसेबाबो जोङो रां मोननो हायो नोंथां खोना औ लोगोसेनो जों बैफोर इसफोरखौबो जों गावनो थाव फेरेदनानै जोङो जानो। हायो लोगोसे जोङो एसेब्लाबो फाननानै बुङो जों बैफोरनिफ्रायबो जोङो रांनि मदद लानो ना आरो नोंथां।
औ औ आरो बुंनो थाङोब्ला मेसें बो शथोरब्लाबो जों जोबोद खस्थ' जायो आरोोना जेरै दैनि थाखायनो जेरै जोङो मायाबा मोनसे मुवा गायनो थाखाय ब्लाबो जों जोगोन जोगोनारफोरखौ गायनो थाखायब्लाबो जोबोद दैनि खस्थ' आरोना जेरै जोङो मेसें बोथोराव औ आरो खायसेया खायसेनियाथ' जेरै सेल' थायो नालाय बेखौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसेया जेरै जे औ ओ मिसिं सारनानै जेरै दै होनायनै लावफोरखौ थाङो आरो लावफोरनिफ्राय गोबां फिथाइ थायोब्ला गोबां जों रां बुथुमनानै आरजिना लानो हायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां औ
औ बिदिब्ला जोङो नोंथां समाबो जानोसै नोंथांखौनो सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।